अ मा खालामबायदोंमोन नोंथांङा दा।
दा आंङो ओरैनोसो दंङ।
ओं। दा नोंथां ओमबा जोंङो आसामनि मिथिंगायारि सम्पदनि बागै सावरायनि ना।
औ जागोन दे।
फां। नोंथांङाथ मिथिखायो आसामा सानथ्रहायि बिफां लाइफां ओ हाजो हाल। बा मिलो बिदोमा बायदिजों बुंफबनानै दं।
औ।
आरो मिथिंगायारि नुथायावबो आसामा जोबोर समायना होननानै बुंजायो ओ सा सानजा भारत। फदनि मिथिंगानि रानि होननानै आसामखौ मोनसे समाव बुंनाय जायोमोन आरोना।
औ।
मानि बायदिसना मिथिंगायारि ओ। मिथिंगायारि बिथिंङाव गोसो बोनो हायो आरो ना आसामा ओमफाय। आसामनि मिथिंगायारि सम्पदफोरनि। बागै होनोब्ला हाग्रानि सम्पद खनिनि सम्पद जिब जुनारनि। नि आरो दैनि दैनि दोहोनि बागै मिथिनो हायो आरो ना। हाग्रानि सम्पद होनोब्ला आसामनि बिखायाव सानथ्रहायै ओ बेसेन गो। गोसा बिफां लाइफां दंसो गारो आरोना नोंथां। अ। नोंथांङा बुंनो हागोन ना मा मा बि ओ बिफां मोननाय जायो आसामाव।
आसामाव
ओ
ओ आङो नोंनि होननाय टपिकखौ बुजियाखै आरो
अ माने मा मा रोखोमनि बिफां मोनो आसामाव बिनिफ्राय जों मा दिहुननो हायो बिदि आरो ना
अ आसामाव माने जोङो साबसे आसामनि थाखायखौ माने आसामखौ सिनायनाय बायदि मोन मोनसे जुनार दङ बे जाबाय वान हन राइन' बेनि थाखाय आसाम आसामखौ जोङो सिनायनाय मोनो आरो बिनि थाखाय आसामनि साहा बागान बेफोरनि थाखाय जोङो आसामखौ सिनायो आसामाव ओ ओमफ्राय ओ ब्रह्मपुत्र होननाय होननाय दै दङ बेनि थाखाय जों आसामखौ सिनायो आरो नङा होमबा
अ नोंथां
अ थ' बेनो आरो
ओम ओमफ्राय आसामावथ' बेसेन गोजा दंफां लाइफां मोनो आरोना नोंथां बेफोर जाबाय साल सनार लु फैरो गाम्बारि सिगुन सन्द' दिदा साफ सोमलि फाख्रि औवा रायदों बायदिसिना बिफां लाइफां मोनो आरोना नोंथां
औ औ
ओमफ्राय बेफोर बिफां लाइफांनिफ्राय जों बायदिसिना नांगौ गावनि नांगौ रोखोमनि नि आगजु बानायनानै लानो हायो आरो ना नोंथां
औ औ नंगौ औ खोनादों
अ जोङो गाम्बारि बिफांनिफ्राय बायदिसिना जग्रा मासि आरांगा ओ बिसना आलना फालें बायदिसिना बानायनो हायो आरो ना नोंथां एमफ्राय गाम्बारि बिफां खौ टपटा बानायनायावबो बाहायनाय जायो देक्स बेरेन्सि न' लुनो थाखाय गोजौ आव ओ टपटा होनाय जायोना नोंथां बेखौ बानायनो थाखाय बाहायनाय जायो आरोना नोंथां
औ औ
आरो औवा बिफांनिफ्रायबो जों बायदिसिना ओ रोखोमनि मुवा बेसाद बानायनाय जायो आरोना नोंथाङा जेरै बादि दाला सानद्रि औवाखौ जोङो न' लुनायावबो बाहायनो हायो आरोना नोंथां आरो बेरा सोरगिदिं बेरा दुमथिंनायाव बाहायनाय जायो आरो ना नोंथां
औ
आरो बायदिसिना ओ मा होनो अगुरु सन्दन बिफांफोरखौ जोङो मोदोमफु बे साद बानायनानै ओ गुबुन हादराव दैथायहरनो हायोना हायो आरो ना नोंथां जेरै बे बादि धुप ओ मा होनो साबोन पारफिउम बायदिसिना बेसाद बानायनानै दिहु ओ गुबुन हादराव फानहरनो हायो आरो ना नोंथां ओमफाय साल बिफां साल बिफांनिफ्राय धुना बानायनाय जायो। बिफांखौ आरो जोङो ओ मा होनो सलायनि बक्स बानायनायाव बाहायनाय जायो आरोना नोंथां आरो आसामाव रायदोंफोरखौ गोबां नांगौ रोखोमनि मोनो बेनिफ्रायबो जोङो जग्रा मासि बायदिसिना आखाइजों हेबनाय बायदिसिना मुवा बेसाद बानायनो हायो आरो ना। नोंथां
औ
ओ आरो आङो जिब जुनारनि दोहोन होननानै बुंङोब्ला आसामा बेसेन गोनां ओ जिब जुनार दं जेरैबायदि नोंथाङा दहाय बुंदोंमोन आसामा गं थसेयारि गान्दानि थाखाय मुंदांखा ओ बेबायदिनो आसामाव आरो गोबां जिब जुनार दं। दंबावो मैदेर मोसा लख्रा, अमा, गान्दा बायदिसिना मुफुर ओ अमा थावख्रि नेवलाय मै बन हाफा सियाल बायदिसिना ओ जिब जुनार दं आरो नोंथां।
औ औ
आरो दाउफोरनिफोरखौ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा मा मा दाउ मोनो आसामाव?
ओ आसामाव जाबाय उम मेलला रोखोमनि दाउ मोनो मो-माबा जेसे होनो हायो पिकक बेफोरबायदि मेरला रोखोमनि दाउ मोनो ओमफ्राय जोंनाव आसामाव
माइग्रेटरि सिजोन जायोना माइग्रेटरि सिजोनावबो जोंनाव माइग्रेट सन खालामनो थाखाय माइग्रेटरि बार्डसबो फैयो आरो नङा होमबा त' गुबुन हादोरनिफ्रायबो जोंनि आसामाव दावबाय फैयो दाउफ्रा ओ सिजोन बाय सिजोन हिसाबै आरो बे आरो।
उम आं मिथिनाय बायदिबा दाउफोरा दाउराय दावमासा बाथ' बायदि धनेस दाव मैना बिदिखौ मोनो। आरो ना आसामाव।
औ औ नोंगौ
ओ गान्दा मै मोसा मैदेराथ' बेसेन गोनां दोहोनखा आरो खोनानो मोननाय बादिब्ला मैदेरनि ओ हाथाइनिफ्राय बायदिसिना गानग्रा गहेना दिहुननो हायो होननानै खोनादों आरोना नोंथां।
अ त' नोंथाङा
नोंथांआ जेरैबायदि होनदों मैदेरनि हाथाइजों ओ बेफोरबायदि जिनिसखौ बानायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
ओ बिनि बागैथ' आंनाव बारा गियान गैया नाथाय बिदि बुंनाय खोनायो आरोना ओ। मैदेरनि हाथाइनिफ्राय गहेना दिहुनो होननाय खोनादों आरो ना। ओमफाय आसामाव रबार आबादखौबो खालामो खालामनाया ओमफाय बिनिफ्राय फैसा मोननो हायो आरोना। रांखान्थियाव हेफाजाब खालामनो हायो आरोना नोंथां।
नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा बे रबारटनि आबारजों जों मा मा बानायनो नो हायो मा मा दिरुननो हायो?
रबादनि आबादखौथ' आं नुफेराखै खिन्थु खोनादों बिनिफ्राय ओ लबर बायदिसिना बुस्थु बानायनो हायो होननाय खोनादोंमोन आरोना नोंथां।
औ औ औ त' नोंथाङाथ' बिराद मिथिगौ आरो थ' नोंथाङा नोंथाङाबो आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायहैखांबाय नामा?
आंथ' बिदि बारा थांनाय जायाखै आरो ना आसामनि बे बगामाथि आरो कार्बि आंलं कार्बि आंलङाल'सो थांदोंमोन आरो ना नोंथां।
औ नोंथाङा कार्बि आंलंआव थांनानै मा माबादि मोनखो? आरो मा मा गुबुन गुबुन जिनिसखौ नुनाय मोनखो?
आं कार्बि आंलं थांनायावथ' जोबोद मोजां नांदों माने ओ बुंनो थांब्ला बेयो हाजोआरि जायगा आरोना नोंथां। जोबोर समायना गोजौ गोजौ बिफां लाइफां आरो दै बाज्रुम दंमोन आरोना जों थांनायाव ओमफाय बेयाव कार्बि ट्राइबनि मानसिफोरनि मानसिफोरखौ नुदों आरो ना। बिसोरनि जानाय लोंनाय नाय मााबादि बिसोरनि गान्नाय ड्रेसा मााबायदि बेफोरखौ नुदों आरोना नोंथां।
औ थ' नोंथाङा कार्बि आंलङाव थांबाय कार्बिनि जानाय लोंनायखौ माबाबाय एसे जोंखौ बेनि बारै याव फोरमायनो हागोन नामा?
अ जानाय लोंनायखौथ' आङो रियेलाव नुखैयाखै आरो ना ओमफ्राय इसोरखौ बिसोरनि मा सिफोरखौ नुदों आरोना माने बिदिनो बेयाव जों जेराव पिकनिक स्पटाव थांदोंमोन बिसोरबो बेयाव बेरायनो फैदों आरो ना गावनि हारिनि ड्रे गानानै खोनादों नोंथां? ओमफ्राय आरो आसामाव दैनि दोहोन होनबाथाय आसामा गोबां दैमा दैसा बिलो बिमा बुंफनानै दङ बिलो बिमाफोराव बायदिसिना रोखोमनि नाफोर मोनो नोंथाङा नाफोरनि बागै बुंनो हागोन ना मा मा ना मोनो?
नानि बारायावथ' आंनाव जेबो गियान गैया।
मा मा मामोन बे ओ बेखौ बुंनो हागोन नामा नोंथां?
आङो आं ना जाया आरोथ' नानि बारायाव आं जेबो मिथि
अ माने आसामाव बांसिन मागुर सिंगि थुरि बोथिया बारलि खुसिया सिंग्रा मावा सेंना गोरिना रौना मिरगा ना ओमफाय सिलभार कमलकाट बायदिखौथ' मोनाय जायो आरो न'फोराव थ' दानिया सिलभार कमलकाट रौम मिरगा बायदि नाफोरखौ फिसिनाय जायो आरोना नोंथां।
नोंथाङा मा मा ना जायो ओमफ्राय अबे नाखौ साबसिन फसायो आरो
अ आंथ' सिलभार कमल गाड रौ मिरगा बेबायदि नाखौ जायो आर ना ओमफ्राय मागुर सिं बेफोरखौ बांद्राय जाला खुसियाफोरखौ माने एसे सिगां जायनि फिसायाव नाथाय जाला आरोना ओमफ्राय बिदिनो ओ रौ मिरगा सिंगारफोरनि मादाव गासैखौबो मोजाङानो नाङो आरो ना गासैनिबो गोथावआ एखेआनो उम।
थ' नोंथाङा नाखौ माबादि जानो मोजां मोनो एवनानै ना ओंख्रि सं नानै?
आं बांसिन एवनानै जानो मोजां मोनो आरोना नोंथां। ओमफ्राय मालाबासो ओ ओंख्रियाव होदलायो आरो ना बायदि बायदि ओंख्रि संनायाव जेरै मेसथाजों संनाय आरो मा होनो थास' बेदरफोरजोंबो सङो। खारि खारिफोराव ना मावाखो होयो आरो ना नोंथां। ओमफाय मागुर सिंगिखौ जेनबा थैनि थाखाय मोजां खुसिया मागुर सिंगिया होननानै बुङो आरो ना ओमफ्राय जल संना जायो आरो ना मानसिफोरा बेखौ।
औ थ' नोंथांजों रायलायनानै आङो बिराद मोजां मोनबाय दिनै। गोजोननाय मोनबाय नोंथाङा बिराद गियाननि त' ओ बिनिफ्राय जोंना समा जोब्बाय दोननोसै
अ' अ' दे नोंथां उम।